औ नोंथां।
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां?
आं दा ओरैनो जिरायना दंथ'यो आरो' नोंथां।
औ ओ गोजोन मोना बिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासि हरनाय जाबाय नोंथां।
औ गोजोनथों नोंथां नोंसानिसिबो मोनाबिलि ओ समनि माने गाहाम हामलायनाय फिन जासे हरफिनबाय नोंथां।
औ ओ नोंथाङा एसे सम होनो हागोन दा नोंथां आंनो?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथांनियाव आं मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो थाखाय नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन आरो ओ बे आयदा-आयदायानो जाबाय ओ बर' हारिनि समाज बा जोंनि बर' हारियावथ' ओ खोमसि फोथायनाया गोदोनि फ्रायनो सोलिबाय दंबा सोलिबाय थायोमोन होननानै जों गासै गासिबो मिथिखानाय नङा होमबा नोंथां? बेफोर खोमसि फोथायनायनि सोमोन्दै नोंसोरा एसे बुंफोरथिनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ खोमसि फोथायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंना गोदो गोदाय निफ्रायनो माने खोमसि फोथायनाया माने सोलिबोबाय थायो आरो नोंथां। जैरै जोंहा ओ बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनाव खोमसि फोथायनाया माने गोबां दङमोन आरो जोंना। जेरै गोदोनि दिनावहाय बिदिनो ओ जों जेन लेखा फरा रोङामोन जामबा जा जाम्बि ओरै हो माने ओरैनो गोग्लैसोना थानायमोन नालाय जोंना बर' हारिया। बिनिखायनो जोंना माने ओ गोबां खोमसि फोथायनायखौ माने बिसोरो माने गोबानानै लायोमोन आरो। जोंना गोदो गोदायनि सुबुंफोराहाय जेरै बिसना जोंना ओ औ खोमसि फोथायनाय होननानै बुङोब्ला जोंना बिदिनो ओ सासे सुबुंखौहाय सासे नखराव लोमजाब्ला बिदिनो सासे सुबुंखौहाय बिदिनो सिखाव हमनाय जायोमोन ओ ओ अजा रायदों एबा बिदिनो दायना रायदों होननानै बुङोमोन आरो जोंना बर सुबुंफोराहाय ओ औ माने सोरखौबा सासे नोजोर होनानै माने गाज्रि नोजोरजों नायनानै दोनोमोन आरो जोंना गामिखौ फावफोरावहाय ओ बिदिनो ओ बे मानसिया ओ जेन गाज्रि मानसि एबा गाज्रि गाज्रि सुबुं नङाब्लाबो बिसोरो बिदिनो गाज्रि नोजोर एबा दायना सा साजायनानै बिदिनो ओ बुथारला बायोमोन आरो जोंना गोदोनि दिनाव हाय ओ बिदिनो औ ओ बिदिनो ओ सेखाफोरजोंहाय बिदिनो सो दानखा दानख्ला सुख्ला खालामनानै बिदिनो माने गोथां गोथाङै बुथारनाय माने जायोमोन आरो गोदोनि दिनाव ओ जेरै बिसिना जोङो नुबोयाखैमोनब्लाबो जोङो खोनानो मोनदों आरो बेफोरखौ आबै आबौमोननि खुगानिफ्राय। ओ आरो जोंना ओ लेखा बिजाबावबो बिदिनो जोङो फरायनानै मोनबोदों। ओ बिदिनो दङ बिजाबबो जोंना औ ओ दायना रायनाय होननायनै जोंना ओ लेखा बिलाइबो दङ बिजाब। बेफोरावबो माने जोङो फरायनानै नायोब्ला जोङो मोनबोदों आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोंना खोमसि फोथायनाय होननानै बुङोब्ला माने मानसिनि मेगनखौ माने होथेनानै माने लानाय बायदि माने जों बुंनो हायो आरो
औ नोंगौ।
आथिखालनि मुगायावहाय एसेबां बिदि खोमसि फोथायनाय माने एसेबां बिदि जानो थांलिया। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां सुबुंफोरानो बिदिनो ओ लेखा फरा फरायनायावहाय जौगाना थाना य बिदिनो गियानि गुवानि जानो हमबाय बिनिखायनो जोंना बेफोरदि खोमसि फोथायलायना या माने गोबां खम जाबोनो हमदों ओ बुंनो थाङोब्ला जोंना ओ खोमसि फोथायनाया ओ गाव गावनिनो माने खहा एबा बिदिनो गोस सोनि साननाया ओ बारानि सायाव बारा माने जालांनो हमो आरो जोंना खोमसि फोथायनानै लायोबा
ओ बिदिनो जेरै जोंना गोदोनि दिनावहाय लोमजाबा साजाब्लाबो बिदिनो अजाफोरनावसो थाङोमोन। डाक्टरनाव बा बारा एसेबां माने थांबाङामोन ओ माने बिसोरो फोथायोमोन आरो अ जाखौनो ओ बिदिनो जोंना ओ अ अजाफोरनावनो थांनानै नायोमोन बिदिनो बै यै अजानाव नायजानाय सुबुङाहाय ओ लोम जानाया बारा जायोब्ला बिदिनो लोमजानाया बारा जानानै बिदिनो खायसे खायसे जिउ खहा जालां ओ नङा होनब्ला नोंथां ओ थिग बेबायदिनो औ जिउ खहा जालाङोब्ला जोङो बै नायग्रा मानसिखौसो माने बियो दायना राय दों होननानै जोंनि बर सुबुं फोराहाय बिखौसो माने ओ फिन माने उल्थायै हमफिनोमोन आरो जोंना बिदिनो माने ओ गोबां सुबुंफोरानो बिदिनो ओ दायना साजाय जानानै एबा इदि खोमसि फोथायजानानै बिदिनो जोंना बुथार जाबोबाय आरो जोंना ओम खोमसि फोथायनाय होननानै बुङोब्ला जोंना बिदिनो ओ गोबां रोखोमनि माने खोमसि फोथायनाय माने जों बुंनो हायो आरो। जेन जोंना ओ अबावबा थाङोब्ला जोङो सोरखौबा लोगो मोनोब्ला बिदिनो ओम औ अबावबा जोङो सोरखौबा गाज्रि नोजोरजों नायोब्ला जों बेखौ सानो खि ओ बे मानसिया माने मोजां नङा एबा बिदिनो मोजां आखुनि नङा बे होननानै जों माने सानना नानै लायो ओ जानोहागौ बै सुबुंआ ओ बिदि गाज्रिबो नङा जानो हागौ माने जोंनि बे खोमसि फोथायना लानाय गोसोनि ओ बिदिनो जोंना खोमसि फोथायनाया ओ गोसोखौ गावनि गोसोखौनो माने ओ गोग्लैसोनानै लानाय लायो होन नानै जों बुंनो हायो ओ एसेबां माने खोमसि गथायनायाबो जोंनि थाखाय ओ माने ओ साबजाथाव नङा होननानै जों बुंनो हायो ओ माबेबा माबेबा समाव हाय जोंना बिदिनो फोथायजायो खायफा खायफा ओ बाथ्राफोराव एबा खायफा खायफा सुबुंफोर। नि नोजोराव माने जों हमदांनानै मोनो ओ अब्लाबो जोंना माने ओ नांगौनि बारा ओ खोमसि फोथायनानै लायोब्ला माने निजिनि गोसोआनो खोमसि जानानै थाबाय थागोन आरो नोंथां ओ बिदिनो ओ नोंथाङाबो खोमसि फोथायनायनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ औ हागोन नोंथां ओ नों ओ नोंथ' बुंबोबाय गोबां ओ खोमसिथायफोर खोमसि फोथायनायफोरनि सायाव। ओ बेफोरबायदिनो जोंनि बर' समाजावहाय नुनो मोनबोदों जों गोदोनि फ्रायनोबा खोनानो मोन्दों। गोदोनि सुबुंफोराहाय खोमसिफो
औ।
ओ सासे सुबुङा माबाफोर लोमजा साजा जायोब्ला बेफोरखौ जोङो डाक्टर अजानियाव डाक्टरनियाव लाङा लाबसिनो जोङो बेनि उल्थायै जों अजाफोरनियावसोलांनायखौ नुनो मोनो जायनि जाहोनाव गावनि न'खरनि ऐ सोद्रोमा बा बे बेरामिखौहाय बुथारनानै लानायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो आथिखा लावहाय गोबां रोखोमनि खोमसि फोथायनायफोरा जोबस्रांलांना हमनायखौ जों नुनो मोनदों नाथ थाय गोदोनि दिनाव सोलोंथाइ गैयैनि जाहोनाव बा गियान गैयैनि जाहोनावहाय जोङो ओ खोमसि फो थायनायखौ बजबना लानानै गोबां रोखोमनि खैफोद आफोदफोरावहाय बारग'नो हायैखौ जों नुनो मोनो मोन दोंमोन ओ खोमसि फोथायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनि सुबुंफोरखौ खोनानो मोनदों जे खोमसि फोथायनायखौहाय बजबना लानानै ओ जा नं खाय ओ सुबुंफोरखौबो अजा साजायनानै बा दायना साजायनानै गोबां रोखोमनि बुथार जानायखौ जों खोनानो मोनदों। ओ बेफोरबायदियैनो ओ गामि गुफाफोरावबो माबा मोनसे गथ' गथ' थाय लोमजायोब्ला बेफोरखौ नायनाय अजा बेजा थायोब्लाबो बिसोरखौबो जोङो नुनो मोनदों जे खोमसि फोथायनायबा दायना सजायनानै बुथारनायखौहाय बेफोरबायदिनो खोमसि फोथायनाया जोंनि बर' समाजाव गोबां रोखोमनि ओ खोमसि ओ गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनबोदों बेफोरबायदिनो आथिखालाव हाय जेरैबादि सोलोंथाइया जौगालांनो हमदों बा गियान गोनां सुबुंफोर जौगानायखौ जों नुनो मोनदों बेनि थाखायनो जोंनि आ जोंनि समाज बा जोंनि गामि गफाफोराव आथिखालावहाय दायनाखो साजायनाय बा खोमसि फोथायनायफोरखौहाय जोबस्रांलांनायखौ जों नुनो मोनदों ओ आथिखालावथ' बिगियाननि बिद औ आथिखालावथ' जोङो नुनो मोनो जे बिगियानजोंनो जोंनि समाजफोरा सोलिनानै दं बेनिखायनो जोङो आथिखालावहाय गोबां गिदिर गिदिर फरायनाय सोलोंथाइ लानाय सुबुंफोर दं बेफोरो गोबां रोखोम खोमनै खोमसि फोथायनायनि सायाव हेंथायै गसं थिनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदियैनो जोंनि गोदोनि सुबुंफोराहाय सोलोंथाइफोराव एसेबां गोहो गोनां बा सोलोंथाइ लायैखौ जों नुनो मोनोमोन बेफोरनि थाखायनो जोंनि गामि ग बा गोलैसोनानै थानायखौ नुनो मोनोमोन जायनि थाखाय जोङो ओ बेरामि सासे सोरबा बेराम जानायखौहाय ओ डक्टरनियाव लांनायनि अनगायै जोङो उल्थायैहाय बुथारनानै लानायखौ जों नुनो मोनोमोन। बेफोरबादियैनो जोंनि गोदोनि सुबुंफोराहाय ओ खोमसि फोथायनायजोंनो गावनि न'खरखौ बा गावनि बेरामिफोरखौहाय बुथारनानै लानायखौ जों नुनो मोनबोदों। ओ बेफोरबायदियैनो नोंथाङा बुंबोनाय बादियैनो जोङो आथिखालाव नुनो मोनो जे बिजाब फोराव फरायनानै नायोब्ला गोदोनि खोमसि फोथायनाया माबादिमोन माबादियै गाज्रि गोहोम गोग्लैयोमोन खोमसि फोथायनायनि सायावहाय माबादियै मोजां मोजां सुबुंफोरा खोमसे बा दायना साजिनानै बुथार जानायखौ जों खोनानो मोनदों गोथां गोथाङैनो फबनाय बा दानख्लाब सुख्ला खालामनाय बुरजा बुलाय सुलाय खालामनाय बे बेफोरबादियैनो जों गोबां रोखोमनि ओ बुदलाय सुदलाय जानाय दावराव दावसिफोरखौ खोनानो मोनो।
औ
रावहाय फरायनानै जोङो नुबोनायखौ ओ जों आथिखालावहाय फोरमायनो हायो। गोबां सुबुंफोरानो आथिखालावहाय बेफोरनि जानगाराव थानायखौ नुनो मोनदों। आथिखालावहाय माबा मोनसे बेराम जायोब्लाबो जोङो अजानि अनगायै ओ टरफोरनाव सोलांनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरनि थाखायनो जोङो आथिखालावहाय गोबां गिदिर गिदिर बेराम जायोब्लाबो ओ बेफोरनिफ्राय बारग'नायनि ओ जा ओ जा‌ जा बारग'नायनि मोनसे ओ माबा थायो आरो।
बारग'नायनि माने राहा हा मोनो आरोना नोंथां जोंहा औ औ औ हागोन नोंथां बिदिनो जोंना नोंथाङा बुंखानाय बायदिनो जोंना आथिखालावहाय ओ जेरै बिसिना जोंना ओ अजाफोरनाव थांला नङा होमब्ला नोंथां? ओ आथिखालनि मुगायाव जोंना डक्टरनावसो लाङो ओ नंगौ जोंना आ आथिखालाव जोंना बिदिनो अजाफोरखौ माने बांद्राय फोथायला आरो दा आथिखालनि सुबुंफोरा। ओ जेरै जोंना लेखा फरायावबो जोंना रोंखा राखा जाबाय नालाय नोंथां बिनिखायनो जोंना ओ जेरै बिस गेदेर गेदेर जेरै जोंना
गेदेर गेदेर डक्टरनाव लाङो बिदिनो गेदेर गेदेर मेडिकेलफोराव लांनानै जोंना बेमारखौ खनसेनो सोखानानै लाखायो नङा होनब्ला नोंथां? ओ बिनिखायनो जोंना आथिखालनि सुबुंफोरा ओ थांनानै थानो हायो माने बेमार आजारनिफ्राय माने रैखा मोनो आरो जोंना बेनिखायनो जोंना खोमसि फोथायनाया माने ओ जानगारलांबाय जेब्ला जोङो अजानाव थांबाय थायो अब्ला जोंना खोमसि फोथायनाया थाबाय थागौमोन नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ।
औ बिदिब्ला नोंथां आङो औ समाबो जाना फैबाय औ। ओ नोंथांखौ उनाव लोगो मोनलायफिनसिगोन नोंथां औ गोजोनथों